नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना मोजाङैनो?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ होनबा नोंथाङा जोङो बर'फोरनि जानाय ओ जानाय लोंनायफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां।
औ औ जोंहाथ' माखासे जोङो जानायफोरा एखुथा बा जोङो माखासे गावनि बा दोरोङारि माखासे मुवा बेसादफोर जोङो जायो बैफोर जानायनि सायावनो एसे सावरायनोसै आरो।
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
जोङो जेरै जानाय-लोंनाय होनो ओ जानाय होनोब्लाथ' जोङो ओंख्रिनि बेलायावनो जोङो बुंनांगोन आरो जोङोथ' गाहायै ओ ओंखामखौ जोङो जानानै थायो बा जोंनिया गाहाय आदारा थांना थानायनि गाहाय आदारा जोंना ओंखामानो दा थिग बेबायदिनो जोङो ओंखामजों जाफानो थाखाय माखासे जोङो मैगं थाइगंफोर जथायो आरो बा नायगिरनानै जोङो लाबोयो बा जोङो न'आवनो गायनानै लायो। थि बैफोर मैगंफोरनि गेजेराव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जोङो बानायनानै जानाय होनोब्ला जोङो नारजि ओंख्रि लोगोसे सबाइ सबाय ओंख्रि आरो जोङो अनला ओंख्रि गुबैयै बे मोनथामखौनो जोङो बुंनानै लानांगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनि अनगायैथ' आरो गोबां दंबावो जों हाग्राफोराव नागिरनानै लायनाय ओ जेरै बैफोरनि म मुंखौ जोङो मख'नो थाङोब्ला जेरै लाफा सायख' खेरा दाफिनि ओ फुंखा बेनि उनाव जोङो ओ खिफि बेन्दों थास' दिंखिया खार' खान्दाय बिबार लोगोसे थास' आरोबाव ओ जोङो मोनबावनो हायो। दैयाव मोननाय मान्दे एलांसि
औ
दाउ फेन्दा आरो ओ बे माइआव रज'नायखौ मा होनोमोन नोंथां बेखौ जोङो सिबुं औ बेफोरखौ औ एलांसि जों बेफोरखौ माने नायगिरनानै जायो आरो माने गोबां बेफोर मैगंफोरा माने गोथावजों लोगोसे जेबो रासायनारि जेबो थाफादेरा। लोगोसे जोङो बैफोर मैगंफोरा माने मोनफा-मोनफा ओ मुलियारि एबा मुलियारि गुन थायो होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो मानोना जों माखासे समाव बेफोर माखासे मैगंखौ जोङो बेराम जानायफोरावबो जोङो बाहायो आरो बेबायदिनो संनानै जानो बे बेरामनिफ्राय आराम मोननो थाखाय जों बेबायदि मैगंफोरखौबो जों बाहायो जोङो थास' मैगं दा फाथौ दै ओ जेनेबा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंहा दैज्लां बोथोराव जोङो थास'निफ्राय जोङो ओ मोननै बाहागोखौ जोङो मोनजायो जेरै थास' आथिं आरो थास' बिबार जोङो बे मोननै बाहागोखौ जोङो दायो दैज्लां बोथोराव मोनजायो आरो बे थास' बिबारा जाहैबाय बयनिबो माने मोजां मोनजाग्रा जों बर'फोराल' जानाय मोनसे ओंख्रि होनना बुंनांगोन आरो बेखौ जोङो बांसिन जाबोनाय नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ बारा मोननो थाङा। मानोना जोङो थास' बिफांफोरखौथ' बारा नुनो मोनला। ओ गायो थायफाखो खायफाफोरा गायो गायब्लाबो जोङो नांगौ बायदि ओ मोननो थाङा मानोना ओ बैफोर जोङो हाग्रानिफ्राय नायगिरना लाबोनानै जाफैनाय। जेरै जोङो जेरै जायो होनबा जोङो ना बेदरफोर जों जानो जोबोद मोजां जायो लोगोसे आरो बे थास' आइथिंखौबो जोङो बेबायदिनो हाग्राफोरनिफ्राय नायगिरना लाबोनानै जोङो नाफोरजों जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बेबो नोंथाङाबो बेफोरबायदि मैगं नायगिरनायनि बेलायाव मा मा मैगंफोरखौ नायागिरफेरखोबा मिथिगौ नोंथाङा फोरमायनोसै
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन जिहेथु नोंथाङा नै दानि थास'फोरा थास' बिबारफोरखौ खम मोननो थाङो नङा होमबा नोंगौ आथिखालावथ' अनेगावनो आरो बबेबा जायगाफ्रावथ' मोनोनो थांला नङा होमबा
औ
बा आंबो नुयो जोंनि साइडआवनो माने माखासे जोंनिनो गामि मोननै मोनथाम बारनानैनो माने माखासे जेरै बबेबा अबेबा गामियावहाय माने थास'फोरखौ नुनो थाङा बा खम हाबाबो माने मोनफा मोननै
उ
बेफोरबायदि माने माखासे जोङो बेफोरबायदि ओरैनो ओरैनो सरासनस्रा माने ओरैनो मोनलाबायनाय बा जों खाबानो मोनजालाायबायनाय मैगंफोरखौ जों माखासे खोमानानै लादों बा मानसि सुबुं मा सुबुं माहारियानो जों खोमानानै लादों मानो थाखाय होनोब्ला आथिखालावहाय आं नुदों जे मोनसे बुस्थुखौहाय जित जोंना गोदोनि समावथ' जों सिखा खंखाइफोरजों जोङो मा खालामो माखासे नाङै हाग्राफोरखौ जों दानस'यो नङा होमबा।
अब्लाबो जोंना खिलिफिनो नङा होमबा। जिहेथु रेदि थैया जोंना दानस'नायफोरजों आ आथिखालाव नुदों जे माने हाग्रा हाग्रा थैनायनि थाखाय माखासे मानसिफ्रा मा खालामो ओ माखासे गलानिफ्रायहाय मुलि बायनानै लाबोनानै सारनानै हो माने माखासे बुस्थुफोरखौहाय फोथैयो आरो
नाङै हाग्राफोरखौहाय बुथारनायफोरखौ नुनो मोन्दों बेबायदिथ' जोंना माने सिगांनि समाव बुंनो थाङोब्लाथ' बे बारिफ्रावनो जोंना ओ संख्रि बानलुल' बायनांगौ बा थावल' बायनांगौ जोंना माने गोबां माने बेफोरबायदि मैगं थाइगं मोननो हायो आरो जोंनि बारियावहाय जेरै नोंथाङानो माखासे मुंखौ मख'जोबलांखाबाय बेफोरबायदिनो खायलाफोर दङ खांख्रि खरलाफोर दङ बेफोरखौथ' जों माने खांख्रिखलाफोरखौथ' जोङो ओरैनो मोनजायो नङा होमबा। जिहेथु माने मोनसे जायगायाव रज'बाय थायोबा खांख्रिखलायाथ' नोङो मोनसे जायगायावनो खिलिबाय थायो मानि थाखाय होनोबा। जिहेथु बेना बे ओ दंफांनि रोदायावहाय बेदर थायो मोनसे
औ।
बे बेदरा जुदि हारसिङाव थायोबा बियो माने सम जाबानो बोथोर फैबानो हारसिंनो खिलिबोबाय थायो जोंनियाहाय जे बेबायदिनो जोंना ओ मा होनो खायलाफ्राबो जेरावहाय जोंयो खायला फिथखौथ' जों खानानै जाजोबनो हाया नङा होनोमबा। माखासे थाइब्रै थाइबा बा दसथा फोरबावबो जोंना माने मोननानै सिरिनानै थायो बेनो बेगराहाय सम जायोबा माने जोंना ह हारसिं खिलिबोफिनो बेफोरबायदि आरो जिहेथु आथिखालाव बेफोरो मानि थाखाय गोमालांदों होनोबा बे हाग्रा थैग्रा मुलि सारनानैहाय बे माने माखासे फिथाइया मोन मोनैनि समावनो बा मोननै समाव थैयोब्लाथ' अबेनफ्राय आ फिथाइया रायाबाथ' नोङो बेगरा रायाबाथ' खिलिफिनना नङा होनोमबा जिहेतु जों बेफोरखौ गोरलैयावनो जुदि बुथारनानै लायोबा जोंना माने जोलैया गोमालाङो माने बेफोरबायदि माखासे बुस्थुफोरा माने गोमालांनो हमदों आरो जेरै जोंना गोजां बोथोरफ्राव जोङो मा मोनजायो मैद्रुफोर माखासे मो जोंना फुदुना मैद्रु माने गोबां माने बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जों जाबोबाय गोदोनिफ्राय आरो खानसिं साहाफोर जेरै नोंथाङा बुंलांदों माने जोंना बारियावनो माखासे मुलि माने जों जानायजोंनो जों मुलि बायदि जों बाहायलांनो हायो नङा होमबा। सिगां समाव जेरै गोदोनि समावहाय जोंना डक्टरफोर गैयाब्लाबो जोंना मारै मानसि सुबुङा बोरै थांनानै थाबोदों नङा होमबा लोमजानाय साजानाय खारनाय माखासे जोंना गामिफोरावहाय दासिमहालागै दाबो जुदि सोलियोबा बेफोरबायदि नियम खान्थिफोरखौ जुदि बाहायोबा जों बाराद्राय अभारद्राय माने ओ मा होनो डक्टरफोरनि मुलि जानांनाया माने खमायगोन आरो जायो दाबो मानि थाखाय होनोबा जों आथिखालनि मानसिय बा आथिखालनि सुबुङा जेनबा खालामो एसे एनै गगा मोननाय बा बोथोर सोलायनायाव जों माखासे लोमजायो नङा होमबा बोथोर सोलायनायाव लोमजानायखौबो जोङो माखासे जोङो बिजि थुनाय बा मुलि जानाय जायो आथिखालावहाय। बा जों बेफोरखौ सिगां मा खालामोमोन जों सिगां जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय बा जों उन्दै उन्दै समावहाय मा खालामो बेफोरखौहाय जों माखासे बिदिनो बारिनिफ्रायनो खनथुमनाय बा बारिनिफ्रायनो बुथुमनाय मैगं फोरजोंनो जोङो बोथोर सोलायनायनि लोमजानायफोरखौहाय जों जानानै लोंनानैनो जों फोजोबनानै लायोमोन नङा होमबा?
नंगौ-नंगौ।
फाहामनानै लायोमोन आरो जेरै साननानै ला एसे एनै गगा मोनोबा जों मा खालामोमोन? ओ बेफोरबायादिनो ओ दाउ फिसाफोरखौ बुथारनानै माखासे बुस्थु जेरै गंगार थायसुरि फोरजों ओ बानलु गोसा होनानै फुदुंनानै ओ जोङो जायोमोन ओंखामफोरजोंहाय। अब्लानो जोंना स्रां थाङोमोन आरो बेबायदिनो जेनेबा जों माबाफ्रावहाय दैज्लां बोथोरफ्राव एसे लोमजायोबा बा माइ गायखांनानै मानानै एसे लोमजानाय जायो मानसिया बेफोरबायदि समाव जों मा खालामो जेरै जों खांख्राइ फोराथ' जोंना दुब्लिफ्राव हमहैबानो मोनो नङा होमबा? होमबा जोंना जेखाइजों एसे एनै हहैब्लानो खांख्राइफोराथ' मोनखायोना जोंना जाम्फैफोरावहाय एफोरखौ जोङो मा होनो थाइगिर फिथाइफोरजों फुदुंनानै लोङोब्ला जोंना माखासे लोमजानाय बा गगा मोननाय बेफोरो माने स्रां जायो। दा एफोरबायदि माखासे जोंना गोबां मैगं दङ जेरै खानसिंसा खानसिंसाफ्राथ' जोंना मैं गं मैगंब्लाबो जोंना मुलिबो जायो मैगंबो जायो नङा होमबा जिहेथु खानसिं सायाबो जोंना माखासे मा होनो जोंना ओ गन्थंआव जुदि अबा सर्ट दुखु मोनोबा जोंना गन्थंजों थै गयो नङा होमबा? बेथ' गोबां गोबां मानसिनानो जायो।
औ
सिगांनि समावहाय गनथं फोरजों जोंना गन्थंआव माबा मोनसे बुस्थु एसे गोसायै नाङोबा जोंना गन्थंजों थै ग'यो नङा होमबा?
औ
बे थै गनायफोरखौ जों मा खालामो गोबोरखि गोथांजों लागायनानै सिफ्लेनानैहाय खानसिंसाखौहाय गन्थंआव सेबसननानै होयो अब्लानो माने जोंनिया हामलाङोमोन माने बेफोरबायदि जाग्राजों लोगोसे मुलि बिराद दंमोन आरो जोंनिया जानाय मैगं थाइगंआवबो जोंना सोलिखायोनो जेनेबा जोङो माबाखौ खान्सि साखौथ' जों जाखायोनो। खानसिंसा ओरै थाबाय जोंना मा होनो बेखौहाय? ओ माखासे गोबां बुस्थु दं बेबायदिनो जेरै जों जोग्लावरि जोग्लावरिफोरखौबो जोङो दाउफोरजों फुदुंनानै लोङो।
औ नंगौ नंगौ।
बेफोर जाहैबाय जोंना माने गासिबो बारियावनो मोननाय बा बारियावनो जोंना थानाय बारियावनो गायनानै लानाय मैगं आरो दा माखासेखौथ' नोंथाङा बुंलांखाजोबबाय। जिहेथु जोंना दा समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां जों अब्ला जों बेयावनो दोनथ'नोसैना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ जागोन।